अ' खोनादों दा।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आं मा उम खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दङ।
ओ माने दे होमबा सि ओ नोंथाङा फ्रिबालाय। मोनसे। आयदा लानानै सावरायनोसै।
औ दे जागोन।
ओ जोङो इन्टारनेटनि सायाव सावरायनोसै नङा ओ जागोन दा।
औ जायो औ।
इन्टारनेट बुङोब्ला माने ओ दायो जों बाहायबाय थानाय मबाइल फन एबा। ओ जों। जोंनि डेलि एबा साफ्रोमबोनि लाइफआव सानफ्रोमबोनि लाइफआव। बाहायजानाय कम्पिउटार बायदिसिना। बेफोराव। नांगौ जानाय मोनसे मुवा आरो मुवा जेनेबा माबा आरो बे बेसाद आरो। इन्टारनेटा इन्टारनेट गैया अजोङो उम। जोंनि दानि जुगनि जिउआव माने एसे गोहोम खोख्लैगोन आरो इन्टारनेटआ गैयाबा।
औ सोलिनायाव।
औ। आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो गोबां। मबाइल एपस मबाइल।। फननि एप्स बाहायनो हायो जेरै ओ वाटसाप इनसटाग्राम आरो इउटुब बायदि। सिनायाव बिदिनो इन्टारनेटनि। हेफाजाबाव। जोङो माखासे सोलोंथाइ लानो हायो। फरायसा सालिनि ओ गुदियाव थाङालाबानो। जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजो जों सोलोंथाइ लानो हायो आरो। नों ओ थाङा नोंथाङा मा सानो इन्टारनेट इन्टारनेटआ जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों एबा इन्टारनेटआ मोजां मा मोजां नङा।
औ इन्थानेन ना इन्टारनेटखौ लानानै सालरायनो नागिर ना। इन्टारनेटआथ गोदोनि समाव गैयामोन ना बावाखै बेयो इन्टारनेटआ माने सोरजिजेननाय ना इन्टारनेटखौ सोरजिनाया ना गोदोनि समावथ' बेबायदि इन्टारनेट गैयामोन ना गोदो ओरैनो बेयो बारा बावाखै होनजाबाबो पास बोसोर बा दस बोसोरसोल'सो जादोंना दस बोसोरसोनि एसे बारा जाबाय खोमा आरोना। औ दा ओरैनो दाथ' इन्टारनेट गैयाबानो सोलिनाया गोब्राब जाबायना जोङो इन्टारनेट गैयाबानो जेरै दाबसे जायगानि खौरांखौ बा मिथिनो हाया जेरै जों दा बयनाबो मबाइल नालाय मबाइलनि गेजेरजों जोङो माखासे बेफार फालांगि बो खालामो बेफ्राव माने गोहोम खोख्लैगोन आरो ना माने गाज
औ
लोगोसे जोंहा इन्टारनेट गैयाबा माने रसाबो नांलांनो हागौ बायदि आरो ना मानो होनबा इन्टारनेटनि गेजेर बिदिनोसै जोङो नुयो आरो इन्टारनेटआ गोबां गोहोम खोख्लैबाय आरो जोंनि जिउआव आथिखालावहाय माखासे खामानि फोरा माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जायो आथिखालाव ना आरो आथिखालाव द' मानि सोलोंसालिफ्राव मानि मुं थिसन्नायफोरावबो इन्टारनेटनि गोनांथि ना अनलाइननि गेजेरजों जोङो माबा माने मुं थिसननाय हाबाफोरखौ जोङो खालामगासिनो ना इन्टारनेट गैयाबा सानसेयाव ना गोदाव सोराव जायो आरोना ओरैनो ओरैनो थाग्राफ्राबो मान मानसिफ्रा मानि गोबां इन्टारनेट बाहायगासिनो दायो खौथिनि बारा इन्टारनेटखौ मानि बाहायो होनबो जागोन आरोना गोबां सुबुङानो बाहायो इन्टारनेट गैयाबा जोंनि जिउआव दा दानि जुगआव आरोना खहा जागोनखौ आं नुहुरो आरोना माने इन्टारनेटखौ बन्द' खालामो ना होैयोबा औ जोंनि जिउआवनो जेंना गोग्लैगोनखौ आं नु दों आरो ओरैनोथ' गोदोनि समाव बिदि इन्टारनेट गैयाबाबो माने सोलिदोंमोन नाथाय मुगाजों लोगोसे जुगजों लोगोसे ना गोबां साइन्टिस्फोरनि बा सुबुंफोरा साननानै हनानै दिहुननाय मोनसे माबा नालाय बेयो बुस्थु नालाय नालाय ना ओ ओंखायनो जों समजों लोगोसे खारफादों आरो औ
माने इन्टारनेट गैयाबा जोंनि जिउआबो फुरा नंजोबि बायदि आबुं जाजो बेबादि जालांसिगोन आरो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों ओं जोङो माबा मोन से ओ जेनेबा खौरां फोरखौ मोननो हायो थाबैनो माबा माबा मोनसे थियाबा मायाबा बेखौ नागिरनानै बा नायनानै लानो हायो। आरो ओ फरायनाय फोरोंनाय फोरै बायनाय एबा सोलोंनायावबो गोबां हेफाजाब मोनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बेखौ सोलोंनो हायो आरो उम गुबुन ओ जेन'बा गोजानाव थानाय ओ आलासि बा खुरमा फोर बिसोरजों सोमोन्दो लानो हायो आरो जोङो इन्टारनेटाव बिदिनो गोबां बुस्थु नायनानै सोलोंना लानो हायो आरो जा
लोंना लानो हायो औ
ओ आरो इन्ट इन्टारनेटाव दा दानि समाव ओरैबायदि उम सोलायनानै ओरैबायदि ओ साबसिनै हामसिन जाबोगासिनो माने ओ जि एपसफोर गोदान गोदान ओं खारदों जेरै फ्लिपकार्ट, मिस' बिदि होनो ना बेफोरनिफ फ्राय जोङो औ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों बिदियाव ओं गाननाय जोमनाय बायदिसिनाबो अर्डार होनो खालामनो हायो आरो आरो बाद माखासे
न'आव थानानै जोङो इन्टारनेट फैनानै जोंनि जिउआ माने इजि जादों होननांगोन आरो ना
उम आरो बिनि ओ साइड इफेक्ट एबा बिनि गाज्रि जा इफेक्ट जादों बेखौ बुङोब्ला माने माखासे मानसिफोरा गावसिनि रां खामायनायनि रां खामायनायनि मान नो लबाव एबा बिदि रांनि आंखालाव बिदि सोरबा सोरबा खालामो ना फेक निउस बायदिसिना एबा नंखाय खोथाफोरखौ इन्टारनेटाव बुंफ्रोमना बुं बुंफोरना होयो बेबायदि खोनादोंना नोंथां हेल'
अ खोनायाखैमोन
आ एबार खोनाबाय
खोनाबाय औ खोनाबाय
औ जे उम माखासे जे मानसिफोरा रांनि आंखाल जानानै एबा रां मोननो हा लुबैनानै माने माखासे बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों रां खामायनो नागिरनानै फेक निउस बायदिसिनाफोरखौ इन्टारनेटाव होना होयो आरो माने
औ
बेफोरनि बे इन्टारनेटनि गारजि साइट होनबा बेफोरो आरो माने
औ
मा अन अनलाइन इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे मानसिफोरखौ माने नंखाय माबा बाथ्राफोराव फोजावनानै फैसा रां माबानाय बिहरनाय जानाय बिहरनानै जानाय बेबायदि आरो गावनि पार्सोनेल एबा पार्सोनेल डाटाफोरखौ खावनानै गुबुननि सिगाङाव फोरमायना होनाय बेफोरो आरो बांद्राय इन्टारनेटाव हाबसोनानै थानानै गोबां मानसिफोरा देहा खहा जानाय बा गथ' गथायफोरा गेमिं खालामनानै बा गेम गेलेनानै बा भिडिअ' नायनानै ओ माने फरायनायाव गोसो होयि माबा मबाइलजों मबाइल फनाव इन्टारनेटाव हाबनानै थानानै माने बिफोराव गैलिया बेबायदि जालांनाय आरो ओ इन्टारनेटखौ माने बेबायदिनो गाज्रि खामानियाव एबा गावनि सिमाखौ बारनानै बाहायोबा माने इन्टारनेटआ खहा खालामनो हागौ आरोना
औ फारसेथिं औ खोनादों फारसेथिं मोजांबो फारसे थिंबो गाज्रिबो आरोना इन्टारनेटआ मानि जों मोजां खामानियाव बाहायोबा मोजाङै सोलिलांगोन नाथाय गाज्रियावबो बाहायोबा बे गाज्रिन आरो बेयो इन्टारनेटआ गावनि सायावसो जाबायना गाव बाहायनायनि सायावसो औ बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' गोबां ना खामानियानो इन्टारनेटजों जाजोब बो ना
औ
इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो आथिखालाव गोबां मानि मा होनो रांबो आरोजिगासि बेखौ नुनो मोनदों आरो ना औ गावखौ मानि सुंथानो हायो गावखौ दाना लानो हायो आरोना नों इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनो हायो न'आव थानानैबो जों माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो ना मानिे खस्थ' खालामो आरो ज ना नों सान्दुं अखा खस्थ' खालामालासिनोबो औ बेफोराव मावनानैबो जों जानो हानाय सुबिदा जाबाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों ना आथिखालाव इन्टारनेट फैनानै जोंनि लाइफआ गोरलै बा इजि जादों होनबाबो मोजांानो बुंजागोन आरोोना
जों बुंजायो आरो
औ जों न'आव थानानैनो माखासे बुस्थुफोरखौ बिहर हुरनानै लानो हायो मानि गोजान जायगायाव थांायनो गोनांथि गैय ना बेफोरबायदि आरो ना खम सम समनि गेजेरावनो टाउन एरियाफ्राव थानायफथ' मानि खम समनि गेजेरावनो बा माखासे बुस्थुफोरखौ अर्डार खालामनानै जानो हानाय बा लानो हानाय सुबिदा सुबिदाबो जाबायनाा बेफोर मानि सायाव जादोंबा इन्टारनेटनि ना इन्टारनेट फैनासो बेफोरखौ सुबिदाफोरखौ जों मोन्दों आरोना गोबां इन्टारनेटआ गोबां मोजां मोजां सुबिदाबो होदों ना बेफोरनि गेजेराव जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगोन आरोना जोङो माखासे सुबुंफ्रा मानि इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायालासिनो गाज्रि खामानियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना
उम
उम अब्लानो नोंथां दोनथ'नोसै नामा सावरायनायखौ
अ जागोन दे गोजोननाय थाबाय
औ